हेल' हेलौ
औ खोनादों ना
हेल' औ खोनादों खोनादों
ओ अब्ला अब्ला जोङो दे अब्ला नों बिसय सुबुंदो
औ होनबा जोङो इलेक्ट्रिसिटिनि बिखय बुंनोसै ना
औ जायो
उम
अब्ला जोङो मोब्लिबारि गोहोनि फारसे रायगोन दे नोंथाङा बुंग्रोदो
बहुद खामानियाव हायो बेफोरोथ' जोंहा बिभिन्न' धरननि दोङो औ
उम
जै हमनालाय सिगांबा जोङो बुहुद खस्थ' थानांगौ जायोमोन कारेन्टनि बिखय कारेन्ट गैयियावनो जोङो लेम्प बाहायनांगौ जायो मा जायोगाव दा सुबिदा जाबाय आरो कारेन्ट फैनानै मानानै जोङो मोनायावबो फरायनो हायोसै आरो उसि उसिदा बायदियै जोङो माबा खालामनो हायोसै आरो जोंना आरो हम ए प्लेन्स थायो हम ए प्लेन्सआव जोंहा गासैयावबो जोंहा जाजोब्बाय आरो संनायनिफ्राय लानानै जानाय लानानै बाहायनायनि बा आरो दायोथ' इलेक्ट्रिक भेहिकेलबो ओंखारबाय बहुतआ जोङो बाहायनो हाबाय आरो आरो जों बेखौ वेस्ट खालामनो दरखार माबा नङा आरो जेब्ला जोङो बाहाया बे टाइमाव जोङो बन्द' खालामना दोननांगौ आरो कारेन्टफोरखौ बन्द' खालामनानै सेब खालाम दोनांगौ आरो कारेन्टखौ जा टे जोङो वेस्ट खालामा बा मबाइलखौ जोङो चार्जाव होनानै सुइसखौ अन खालामनानै दोनङो बेखौ ओ फुल चार्ज जाबाथाय बन्द' खालामनाय आरो उम
औ
ओ दिनै दिनै जोंहा बहुद बहुद दायो जाबाय आरो कारेन्ट इउस खालामनाया बहुद माबा जाबाय आरो दायोथ' इलेक्ट्रिक माबाबो ओंखारबाय मा होनो इलेक ओ इ मिटार ओइ माबाया रिसार्ज बायदि जायोसै दायो कारेन्टनि मिटारफ्राबो माबाफ्राबो दा बिदिनो बिबिन धरननि ओंखारलांबाय आरो
औ औ
बाहायनायाबो मोजां मोजाङै खालामलांनांसिगौ जोङो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा कारेन्ट कारेन्टखौबो माबायदि जेनेरेट खालामो नोंहा बिहुन टाइपनि दोङो एसि कारेन्ट दोङो ओमफ्राय डिसि कारेन्ट दोङ दिसि कारेन्टखौ जेराव जोङो बाहायनांगौ बेयाव जों एसि कारेन्टखौ बाहायनो हाया बिदि आरो
औ औ
औ औ
बे समाव
हा हा
अ बे समाव एसे
भइसआ बाहायनो नांथारादों औ औ बाहायबाय औ औ दायो खोनाबाय
अब्ला बे बे समाव आङो एसे बुंनो सानो
औ औ दे बुंदो
औ जेरै‌ है इलेकट्रिक होनोब्ला जेरैहाय जोंनि बर'हाय बुंगोन मोब्लिब मोब्लिब बारि गोहो जाय मोब्लिबारि गोहो खौ बानायनोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो मोन बिभिन्न' धोरोमनि जों बनायनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय वाटार दैजों दैमायाव दैमा गिदिर जाय दैमाया स्पिड बोहैयो बा गोख्रैसिन खारथाय खारो बा बे दैमायावहाय बान्दो थेनानै जेरै देमफोर बनानै बेयावहाय ओ दै खारनाय दैनि स्पिडजोंनो मोब्लिबारि गोहोखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसेथिंजाय जों नायोब्ला ओ बारजों बार जेब्ला बार बारो अब्ला बेयावहाय फांखा गिदिर गिदिर लगायनायखौ जों नुनो मोनो गुफुर कालारनि नुदों दा नोंसोर मालाबा मुभिफोरावहाय ना ओ बेफोरफोर बो जोङो बे बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो बे बेबो थांबाय आरो बिनि उनावहाय ओ जेरैहाय दहै नोङो बुंलांदोंमोन जे दिसि कारेन्ट बा एसि कारेन्ट थिग बेबायदिनो जेरैहाय नै सानदुंनिफ्राय बो खारेन बानायनायखौ जों मोब्लिबायदि गोहोखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो ।जेरैहाय माना दिसिनोमोन बेखौ
सब एसि एसि एसि
थिग बे बाय बायदि बायदि रोखोमनि खौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो गारि गारि मथरफोरावबो बे मलिबादि गोहोखो नांगौ जायो। बे बोथोराव बेटारियाव चार्ज होननानै दोनो आरो मोन मोनसेया जाहैबाय अ दायो खोनादों ना?
भइसआ बाहाय भइसआ बाहाय माने गेजेर गेजेर माने माबा जाबाय थादों दायो खोनादों?
खोनादोंना?
बाहायबाहाय जेनेबा नेटआ बाहाय माबा जादों आरो उम उम उम।
गारियावहाय मोब्लिब खौ मोननै रोखाम मोननाय जायो जेरैहाय मोनसे बेटारि दों मोनबाय आरो मोनसेया जाहैबाय इन्जिनखौ इन्जिनखौ जै लाव लाव मुवा जेरैहाय थाव। पेट्रल जों खारहोनानै गिदिं- फिदिंनानै बेवहाय मोब्लिप बानायनाय जायो आरो। बे मोब्लिबजोंनो बेखौ सालायनाय जायो। आरो नोंथाङादि बुंनो नागिरदोंमोन बेफोर बायदि ओंखारबाय मोब्लिबजोंनो जोङो दिनै जोङो मुभि नायनो हायो खेला दुला जों नायनो हायो टिभि फोरावहाय लगायनानै अनेक अनेक खालामदों
भयसा बाहाय काट अफ जाबाय थादों
हेलौ
औ औ बयसा बाहाय पाइ काट अफ जाबायथादो नोंहा गेजेर गेजेर औ खोनाबाय खोनाबाय
माने दिनैनि बे जौगाफु मुगायावहाय बे मोब्लिबारि गोहो गैयाब्ला जोङो सोलिनाया जोबोद गोब्राब जागोन आरो बे मोब्लिबारि गोहो नि गेजेरजोंनो जोंनि सोलिनाय जोंनि लाइफ स्टाइलफोरा माने एसे सहसाव फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गोबां खा बिथिङावनो खामानियावनो ओ जोंहा जोबोद सुबिदा जायो ओ आङो बेसेबांखिनिखौ बुंथ'नानै नों बेखौनो गथायथबाय
आङो बे मोब्लिब आरिखौनो आङो बे फार्मिंनिफ्राय आङो दिहुनलांसै सिगां जाबाय जोंहा बे बे सारग्राया मुलि सारग्राया बेयो जाबाय दानिया सिगां माने मेनुयेलि जायोमोन होना बे मेनुवेलि बे खस्थ' मा जाखो मनुयिलनिफ्राय जोङो इलिकट्रिकआव सफैबाय आरो चार्ज होनानै जोङो मा मा खालामो बेयावबो जोङो मोब्लिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेयाव जोङो खेथि बाथि टिनिफ्राय लानानै आरो जोङो मा ओ जेरै माबा थाबाय मा होनो कम्पिउटार्स थाबाय ओमफ्राय नोंहा मा थाखो गावनि इसेन्सियेलफोर डेलि निड्सफोर आरो ना जोंना मा नांगौ कम्पिउटार नांगौ। नौ ओमफ्राय मा नांगौ आरो सोरहाबा सोराबा गेसफोर गैयाबा बे जाबा इन्डाक्सन जाबाय। इन्डाक्सनावबो नोंहा इलेक्ट्रिकजों बुहुत बुस्थु जानो आरो नोंहा सोरबा सोरबा दायोथ' आरो गरम बोथोर सफैदों गरम बोथोराव जोङो एसिखौ नांगौ जायो। एसियाबो जोंहा मोब्लिबजों सोलियो। आरो जोंहा फेनबो नांगौ जायो सोराव सोर सोरबा एसि होयिफोरा फेन नांगौ जायो फेनखौ लायो ओमफ्राय जोंहा ओ गोबां माबायावनो जोंहा बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बे मोब्लिबखौ मोब्लिब नङाबा जोंहाथ' बहुट गोब्राबसै जो जोंहा जुदि बियो मोब्लिबा जुदि माबा जोबस्रांलाङो होमब्लानो जोङो सिगांनि माबाफोरखौ मोनदांबा माबायदि माबायदि जागोमोन जोङो माबायदि मा खालामगमोन बेखौ हमदांनो हायो आरो जों जोंनि निनि थाखाय बे मोब्लिबाव बुहुत गोनांथि दायो दा जोंहा ओ जेरै नोंहा ओ दैजों नोङो बनायगोन मागों मागो होननानै बुङो जोंहा माने मा खायसे समाव जोङो बे मोब्लिबखौ मा ओरैनो वेस्टेजाव इन्डास्ट्रियेल इन्डास्ट्रियेलफोराव खायसेफोराव ओरैनो बाहायगासिनो माने मोब्लिबखौ मोजां ओ खायसेया मोजां थाखाय बाहायो खायसेया गाज्रिनि थाखाय बाहायो जेरै ओ दैखौ जोंहा वेस्ट खालामगासिनो दैखौ वेस्ट खालामनानै मानानै वाटार रिसर्सा जोंहा जोबलांदों बे मोब्लिबखौ जोङो मा खालामनानै बुहुमाव जोङो बेखौ जोङो जेरै एनारजिखौ बेखौ जोङो सेभ खालामनानै जोङो उननि थाखाय जों सानोबा जोंहा फिउचार फाव जोंहा ओ जोंनि माबाया माबा जागोन आरो मोजां जाहैगोन। बे मोब्लिबखौ जोङो जुदि सेभ खालामना लाखि गेवा। उन समफोराव जोंहा गोबां खामानि जाहै बिनो
औ।
आं बिसिनिखौनो बुंनानै आं बिथांनो गथायबाय
आ मुलिबि गोहोखौ बायदिखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो उरां जाहाज बिरहोरनायाव बेयावबो जोंनो मोब्लिब गोहोखौ नांगौ। आरो मोब्लिबोफोरजों लोगोसे ओ जोङो ओ मोब्लिब गोहोजों जोङो बायदिसिना बेसादफो रांखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै मोब्लिबखौ दैया मांदोंमोन दैजों बानायदों। दैजों बानाय हायो आरो बारजों आरो
अ
हितखौ लानानै एबजरब खालामनो आरो बिजो निउक्लियार पावार बाहायनानैबो मोब्लिब गोहोखौ दिहुनन्नो हानायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनावहाय मोब्लिब गोहोखौ बाहायनोब्ला ओ जोङो रां होनो नांगौ जायो
औ
ज नङामोनखारा द प्राइभेटखौ होनायखाय जों
औ
आरो नाय बां जोंनि बड'लेण्ड नोगोर एरियायाव जौ जौखोन्दोआव आरो गोहोखौ बाहायो दां होननानै नोंथाङा ब्ला जोंहा रायलायनि
औ औ
औ औ जि मिनिट बारबाय ने
औ औ औ औ औ औ होमब्लानो जोंनि मोब्लिबनि बि उम बिसेन जाबाय दे दे हामबायसै
दे हामबायसै